औ नोंथां।
अ खोनादों ना नोंथां।
औ खोन खोनादों खोनादों।
अ नोंथां नोंथां दिनै जोङो बर'फोरनि फिथाइ-सामथाइ जानाय बोथोरजों लोबबा लाखिनानै राय्लायनो बेनि सायाव
औ रायलायजायो नोंथां औ दे। दे जागायदे नोंथाङा औ।
अ अ जोंनि बर'फोराथ' फिथाइ सामथाइ नुबलाथ' बुंनो थांब्लाथ' हाग्रा बारिनि हाग्रा बंग्राफोर जेसेबांखि मोनो फिथाइ-सामथाइ जाजोबोनो बुंनो थांबोला गोबांनि ला फिथाइ सामथाइ दं जोंनि बर'फोरा जानाय आरो बेफोर हाग्रा बंग्रायानु गावनु सोरजिनाय ‌।
इलौ
दाथ' जो-जोंनिथ' दा बुंनो थाङोबा दा बर'नि मोनसे फुजा फायबाय दङ दा बोथोर आमथिसुवा होनो। बे आमथिसुवथ' जोंनियाथ' गोबां बर'फोरनि नेमखान्थि बायदिनो फिथाइ सामथायाइ जानाय जागोन। जेनबा जोंनिया ओ खान्थाल थाइजौ जाम बेफोरबायदि जि जि फिथाइ सामथाइ मोनो बेफोरखौ जानाय जायो आरो बे जेरै जोङो बुंनो थांबा रैमालि आनारस बेखौ जानाय थाङो
औ
अ फुजा बेफोर गासैबो फिथाइ सामथाइ जेसेबां दोङो फिथाइ सामथाइफोरखौ होनाय जायो माने जों दा आमथिसहायाव बेफोर जानाय जायो। अ नोंथांमोननिथिं माबायदि जायो आमथि स सुवा फुजाया
औ नोंथां ओ बिदिनो ओ फिथाइ सामथाइया जोंनिया जों माने फिथाइ सामथाइ जानानै मोजां मोनो जों न'आव गायनायनि अनगायैबो जोङो माखासे फिथाइ सामथाइखौ जों हाग्रा बंग्राफ्राव नायगिरनानै लायनानै जों जाफैयो। ओ थिग बेबाद दिनो ओ जोङो आमथिसुवायाव गुबै जों बे मोनसे फोरबोआ मा फिथाइ सामथायाइ जानायनि फोरबो। होननांगोन आरो जोङो। ओ जोङो सानथाम फालियो बे आमथिसुवा बे सानथाम फालिनायनि गेजेराव जोङो ओ बे सानथामनि गेजेरावनो जोङो जेबो खामानि मावा नालाय ङो माइ गायनाय बोथोरब्लाबो दैज्लां बोथोरबाबो जों ओ आ दुब्लियाव हाब थाङा बा हालेवनो मोना बैनि थाखायनो जोङो ओ ओ जेरावबो खामानि गैया जायो बा खामानि मावथ'वा बै सानथामखौ बे सानथामाव जोङो ओ न'खराव थानाय बा न'आव था-न'आवनो थानाय बा सोरनिबा न'खराव थानाय माखासे फिथाइफोरखौ जोङो लायो लायनानै ओ जयैनो बिदिनो लाबोलायनानै बे सानथामनि गेजेराव जाहैयो आरो जोङो ओ बायदिसिना फिथाइखौ खान्थाल थाइजौ उम लिरख' उम आरो आरो दंङ माखासे ओ जोङोथ' ओ थालिर फिथाइफोरखौबो जोङो सरासनस्रा मोनो थेवबो जोङो बे समाव ओ माखासे थालिर फिथाइफोरखौ थानायफोरखौ जों मोननानै मोननाय थालिरफोरखौ जायो थिग बेबायदि बिदिनो आरो लोगोसे जोङो बिनि उनाव सानथामनि उनाव जोंहा ओ जोबो जोबनानै थाङो बेयो ओ जाय आमथिसुवा सुवा जानाय होनो बेै सुवाया जो माने थांब्ला जोङो ओ मन्दिराव जोङो आरज गाबो आरो ओ फोथारनानै फोथारो बे फोथारखालिबो जोङो ओ मोन ओ थानसालियाव माखासे मानसिफ्रा माने बायदि रोखोमनि गावबा गाव नआव थानाय ओ बायदि रोखोमनि फि फिथाइ सामथायाइफोरखौ लाबोफानायखौ जों नुनो मोनो आरो औ औ
जो जोंनिथिंबो नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों जोंनि खाथि खाला जा जोंनि गामियाव जा बेफोरबायदिनो नेमखान्थिया सोलिबोदों गोदोनिफ्राय दाबो सोलिबोबायदों बिदि फिथाइ सामथायाइखौ लानानै दाथ' बारा दिन गैला आमथिसुवआथ' जोंनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनियाव बिदिनो सोलिगासिनो आरोथ' जों बांसिन सिन जोंनि फिथाइ सामथाइफोरखौ जोंनि जायगायाव बर'फोरा जानायफोराथ' बांसिन गायाबाबो गावनो उजियो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंनिया थाइजौ बिफांफोरा गावनो हारसिंनो जायो।
औ जानानै गारनाय माखासे बेगरफोरानो रज
बेगरनिफ्राय रज'फिनो जाम जाम बिफांफोराबो जायो गावनो संफ्रें फोराबो बेखौ गायाबाबो थालिरफोरखो मोनसे गायनायनि उनावनो माखासे जा बिफां जालाङो थालिरफांफोराबो आरो जोंथ' बर' फोराथ' जों फिथाइ सामथाइथ' दा गोबां दङ जों बुंनो थाङा जों नारें खल नारेंखौबो मोनो जोंनि जोंनि जायगायाव नारेंखल जा थालिर जा थाइजौ जा जाम जा सम रेंजा रैमालि ओ रैमालिखौ जोंनि बेहाय बारा मोननाय थाङा रैमालिखौ ओरैनो गायबा थाय जायो बारा गोदै जाया जोंनि बेहाय रैमालिया
नोंगौ नोंगौ
अ गोदैखो बेलेग जाय जायगायाव मोननाय जायो जोंनियावसो एसे गोखै जायो आरो
औ जोंनि माने बोथोरजों गोरोबाखोबाना ओंखायनो एसे गोखै जायो ओ नोंगौ
खिन्थु किसुमान रैमालिफोरा गोथाव जायो किसुमानायाव गोखै जायो बिदि नुनो मोनो आरो दा जोंनि बे ओ आंगुर आफपेलखौ मोननाय थाङा जों बायनानै जानाय था आंगुर आपेलफोरखौ बायदिसि ओ आंगुर गायब्लाबो जायो जाया नङा जाबाफिन गोखै जायो आरो
नंगौ औ
अ जो आ जे आथिखालाव आपेलखौ खिसुमान आदब खायदाजों गायनाय जायो जोंनि बेहाय
नंगौ औ औ नांगौबायदि नांगौ बायदि फिथाइ मोना ओमफ्राय नांगौ बायदि देरा आरोना
अ फिसा फिसा जायो ओ गोथाव जाया
औ
जाय माने आरो खिनथु नासपथिया जोंनि बेहाय जायो आं गोबां जायगायाव नुबाय खाथि खालायाव मोजां जायो नासपतिखौ, मोजां जानाय नुनो मोनो नासपतफोरखौ एखे आरो फिथा सामथायाथ' जों हाग्रा बंग्राफ्रा गोबां दं मेर्ला फिथाइ सामथाइ जानो होनब्लाथ' औ, ओरैनो नोंथांमोननिथिं नोंथांमोननिथिं हाग्रानिफ्राय माबायदि फिथाइफोरखौ बांसिन जानाय जायो?
ओ मोननाय फिथाइ होनोबा नोंथाङा आं माने नामफोरखौ मिथिला दङ गोबां माने हाग्रानिफ्राय ओ दानि मानसिफ्राथ' माने बारा मिन्थिलानो बे ओ मा फिथाइखौ जाहायो जों हाग्रानि माखासे फिथाइफोरखौनो जाजायो नाथाय मा मा फिथाइ खौ जाजायो बेखौ मिथिला माने बारा, जायनि थाखाय ओ ओ आरो औ मुंखौ मिथिला ओमफ्राय आरो मोन्नोबो थांला नालाय ओ बारा ओंखायनो माने आथिखालनि मानसिफ्रा मिथिला थिग बेबायदिनो आंबो माने नामफोर मिथिया आरो जानाय जायो नायगिरनानै लाइयो होनना माने मिथिदों बा सिगाङाव एसे एनै नुदों गुबुनफ्रा लाबोनानै जाफैनायखौ जानायखौ। नाथाय आङो ओ नाम मुंफोरखौ गोसोआव गैला आरो
औ औ जोंनिथिंथ' बिदिनो आंबो मेरला दं नामफोरखौ मुंफोरखौ बावहरजोबबाय नोंथां खिन्थु जोंनि थिं आरो बांसिन सुबुंफोरा खुन्थाइ फिथाइखौ मिथिगोना नोंथाङा, खुन्थाइ फिथाइखौ एवना जायो, खुन्थाइ फिथाइ आरो ओमफ्राय आरो जे बर' बिनि मुंखौ खौ बावगारो जों ओरैनो ओ तिथा पटल होनो जोङो हाखायाव माने बेखौबो हाग्रा मोननाय जायो पटल बायदि फिसा फिसा गोखै जायो बेखौनो अ खायना बे बेफोरबायदिनो मुङा मा आं बावगारबाय बेफोर ओ खायला फिया खायला फि ओ हाग्रानिफ्राय बेखौ बुथुमनाय जायो। सोरबा सोरबा जेरै गोथाङैनो एरैनो फानलुदों माबा खामना जायो सोरबा एवनानै जायो आरो खु खुन ओ ओ खुन्थाइखौबो आरो जों जोंनि थिं ओ मोनसे गोबां मोननाय जायो बेखो खोरदै फिथाइ होनो ओं खोरदो खोरदै फिथाइखौबोथ' संनानैबो जायो गोथाङैबो जायो
नंगौ उम नाफोरजों औ।
आरो लोगोसे दङो जोंना थाइगिर फिथाइ थायगिराबोथ' बहुत मोजां जोंनिया नादो जानो नादोबो जायो सुबुंफोरा लोगोसे बेनो गोथाङैबो जायो थाइगिरखौ। नोंथांमोननिथिं थाइगिरखौ मोनो ना मोना?
अ मोनो नोंथां बुंनाया जेरै ओ खोरदै फिथाइ जों खोरदै फिथाइ बेखौबो मोनो ओ खोरदै फिथाइयाबो मोननै रोखोमनि मोननै जातनि मोनो जोङो आ जेरै ओ मोनसे जादआ जाबाय गोदै जाद जायो मोनसे जादा जाबाय गो खो गोखै जायो। थिग बेबायदिनो जों मोननै रोखोमनि जादखौबो जोङो ओ ओंख्रि ना नाफोरजों बा एसे बेदर फोरजोंबो सं-संजानायखौ जों नुनो मोनो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो थाइगिरखौबो मोनो जोंनि ओ गामि ओनसो लाव गोबां थायो बेफोर थाइगिर बिफांफ्रा। जोङो मोनलाबायो उम बेखौ लाबोनानै जोङो ना फोरजों उम गोबां मोजां जायो। जानो ओ गोथाव ओमफ्राय जोङो बेखौ थाइगिर बिफांखौ जोङो बै फुजा समाव मा ओ खाथि गाासानि समावबो जोङो बे औ ओ आलारि बाथि महरै जों बाहायो जेरै दुब्लिफ्राव ओम आलारि बाथि सावहैनाय समावहा जोङो बाहायो। ओ आरोबाव जोङो बेखौ ओ गोथांबो जायो जोङो ओ मा माखासेफ्रा ओ फिसा हानानै ओ खाजि जायखौ खाजि जानाय होनो बेखौ बेबायदि खालामनानैबो जायो। बेबायदि आरो गोबां रो बिदि खालामनानै जायो आरो
ओ आरो आं बावगारदोंसोमोन नोंथां जोंनिथिं आरो जेरै जोंनिथिं सिलिखा फिथाइ मोननाय जायो लोगोसे आमलखु आरो ओ बेफोरखौ माने मेरला जानाय जाया आरो जोंनिथिं बांसिना दा दैज्लां बोथोर टाइमाव जायो। ओ नारें जुमब्रा बेखौबो खारजि बानायना जाय जायो नारें खारजिबो दङो आरो जुमब्राबो दं बेफोरखौ गोबां मेरला जानाय जायो दा, औ नोंथां।
माने गोबां माने माखासे फिथाइखौनो दैज्लां बोथोराव मोन जेबो होनो होननो हायो आरो ना जों
अह दा दा लासैनो दा माबाखौ आमलाय फिथाइ थायनो हमदों दा आमलाय अह।
औ।
बिदिनो मेरला गोबां फिसा फेनला बिदि फिथाइ सामथाइ दं हाग्रा बंग्रा जेसेबांखि मोनो माने बिस गैयिखौ जोंनि बर' सुबुंफ्रा माने खनथुमना जाखायो माने बुंनो थाङोब्ला हाग्रा बंग्रानि सायावनो सोनारो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'
औ माने माने ओ जोङो बांसिन माने ओ हाग्रायाव मोननाय एकदम गुबै जायखौ खौ ओ मा होनो अर्गेनिक ओ बेफोरखौ माने मोजां मोनो आरोना नागिरनानै जानो
औ।
फोरनि बा मुलि होनाय बायदिफोरखौ जोङो माने होयो होननानै जोङो जानो बायो थि गोदो गोदायनिफ्राय जाबोनाय बायदि जों दाबो माने नायगिरनानै जानायखौ मोजां मोनो आरो गाव एसे माने ओ इन्टारेस जायोबा ज' ज'यै थांनानै नागिरनानै जाहैनायाव समावहा माने जोबोद ओ रंजा बाजा जायोना बेनि
ओम ओम नंगौ नोंथांं अ ओ मोजां नांबाय नोंथांदो रायज्लायना नोंथां। दे गोजोनथों नोंथांनिसिम। दे गोजोनथों।